औ खोनाबायना नोंथां औ खोनाबायना नोंथां औ औ गोजोन सानजौफु नोंथांनिसि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथांनि गुबै हरनाय जाहोना मामोन नोंथां
औ आङो नोंथांजों इदिनो जोंनि जौ लोंनाय आरो जौ लोंनाय जे जौखौ माब्रै बानायो बिनि आदब खान्थिफोरखौसो एसे एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना जेनेबा जोंनि जौ खौहाय औ
औ जों बा जौ बानायनो औ नोंथां ओमबा जों जागायदिनो जों बर'फ्रा जौ लोंनाय होनोब्ला जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जौखौ गावनो बानायनानै लोंबोदों नङा ओमबा नोंथां जौ लोंनाया जोंनि बेयो मोनसे हारिमु बायसा आरो जौआबो जोङो जेनेबा जौ लोंनायखौ एसे एनै खम खालामब्लाबो जेनेबा जों जौखौ गारद्रायनो हाया बर'फोरा नङा ओमबा
जोङो जौखौ बोरैहाय बाहायो होनबा बुं सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एमाव नांग्रोगोन आरो एमावखौ नोङो गिबियावनो नोङो बनायनानै लाग्रोनांगोन जोङो एमावखौ बोरै बनायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा ससे फोरमायनानै होनोसै जेरै गिबियावनो जोंनो माइरं नांगोन माइरंजों लोगोसे जोङो खुसेर बिजौ खुसेरनि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदिनो मोखना बिलाइ बेखौ जोङो नांथारगोन आरो जोङो एमाव बनायनो थाखाय बेफोरखौ जोङो दिंखि दिंखियाव देग्लिजोबनानै लानानै नोंथां दिंखियाव देग्लिजोबनानै लानानै जों बेखौ खौ जोङो गोदान हिसाबै जोङो बाहायो आरो नोंथां आरो जोङो गोदो बेखौ जोङो लदा लदा खालामनानै जोङो बेखौ सान्दुुङाव फोराननानै दोनो नङा खोनादोंना नोंथाङा औ बेखौ गथा जाबोला अब्ला जों बेखौ जोङो मोनफा मोनफायो जों बेखौ होनाय जायो आरो बेखौ नों दुख्रुबफिननानै जोङो बै ओंखाम संनानै लानाय बेयाव जोङो होनाय जायो आरो अब्ला बेखौ जोङो प्लास्टिक बा थास' बिलाइ गिदिरफोराव जों बेखौ खाथुमनानै जोङो बिदिनो दो खान्थाफोराव जोङो लाखिना दोनो आरो अब्ला बेखौ ब्रै दिन बा स्नि दिननि उनाव जोङो बेखौ जोङो फिन बेयो हारसिंनो गुलिनानै बियो रोसि जाजोबलांगोन अब्ला जों बिनिफ्रायनो जोङो बेखौ मोनगोन आरो नोंथां जेनेबा जौवा बिदै जागोन अब्ला जों बि बिदैखौ फसरनानै लोंनो हायो आरो नोंथां बेफोरो जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो फालिबोजानाय बेयो मोनसे जोंनि आखाइ हाबा आरो जों बर'फ्रा जौखौ बिदि खालामनानै लोङो आरो आरो लोगोसे नोंथां जोङो जौखौ माइ ब्रानि जौ माथानि जौ बिदि जोङो बाहागोआव जोङो रानो आरो नोङो मा माइब्रानि जौखौ बनायोब्ला ननो एसे आलादायै बनायनांगोन जायो बेयो
औ
माने बेयाव नांगौ रोखोमनि एफाग्राब जोङो माथायाव होनै रोखोम जों एमावखौ नाङा एसे खम बिबांनिबा गोदै जायो आरो बियो माइब्राया
औ
माइब्राया अब्ला जों बेखौबो सा सानबा सयदिनफोराव जों बेखौ बोखांफिननानै बेनिफ्राय रसखौ जोङो बोखांनानै जों भैयामफोराव दोननो हायो आरो बेखौनो फिनाय होननानै बुङो आरो नोंथां जुदि नोंथाङा गोबौ समसिम जुदि लोंनोब्ला बेखौ नोङो लाखिना दोननो हागोन आरो भैयामफोराव अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जौ बिदैखौ बोरैहाय बनायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां ओरैनोथ' नोंगौ जौ बिदैखौ बोरै बानायो बिनि बागै बुङोब्ला जोङो सिगाङावनो जोंनो जौ बिदै बानायनो थाखाय जोंनो एमाव नांग्रोगोन नोंथाङा बुंलांखाबाय एमावखौ बोरै बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै दा जौ बिदैखौ बोरै बानायो आं बेखौल' बुंनोसै बि जौ बानाय बिदै बानायनो थाखाय जों जौ बिदैखौ मोननै रोखोमै बानायो नङा होमबा? जेनेबा माथानि जौ बा माइब्रानि जौ जायखौ माइब्रानि होनबा माने गोदै ओम गोथाव माने गोरा बेफोरबायदि आरोखि आरो माथानि होनोब्ला जों जायखौहाय जों मा होनो जौ गोरान बा सेरेबबो मावनाय जायो बे जौ माथानिखौहाय बेबायदि ओरैनोथ' जों जौ बिदै संनो थाखाय जों सिगाङावनो बाजारफोरनिफ्राय माइरं बा ओ एंखुर फोर जों लाबोगोन जेनेबा माथा ओ बिदै संनो थाखाय आरो नङाब्ला न'आवनो मोननाय एंखुर बा माइरंफोरखौ जोङो ओरैनो दोफोरावहाय संनानै मोनजासे संगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ दाहरा नङाब्ला संग्राय नङाबा आथिखाल थिखालाव मा प्लास्टिकफ्रावबो बेखौ एसे गुसु जानो थाखाय फेनलानानै दोनथ'नायखौ जों नुयो बेनि उनावहाय ओम एसे गुसु जायोब्ला जों एमावफोरखौ ओम थाइबानिफ्राय थाइस्नि गाहामसिम जोङो बेखौहाय मानि गुन्दै खालामनानै बा नाफ्र्रुनानै जोङो बे जिनाखि जों जुमाय संदों बे जुमायाव जों मोजाङै माने फुनलानानै बा लगायनानै जों दोननाय जायो आरो बेनिनो जोंहा माखासे फोथायनाय दं जेनेबा बे जुमायखौ बा जौ संनायखौहाय जाहाथे माने गाज्रि मोदायफोरा माने न'नि सोरबा थैनाय मानसिफोरा दांनानै गोखै खालामा बिनि थाखाय जोङो बेवहाय माने गेजेरावहाय हाख'र खालामनानै ओम हासिब दोंनैसो दोननानै बा हांगार दोननाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ' बेखौ दोननाय आं नुयो आरोखि
औ
बेबायदिनो जोङो संखांनायनि उनाव जेब्ला ओ साननै, सानथाम जायो अब्ला जोंहा मा एसे बिदै ओंखारहां ओंखारहां जायो जुमाया अब्ला जोङो मा खालामफि नो बेखौहाय दो नङाबा बालथिं फोराव जोङो बेखौ सो सोनानै दोनो आरोखि
औ नोंगौ ओ नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो
औ
आरो जोङो जौखौ गोबां बिथिङावबो जों बाहायो दिनै नङा होमबा नोंथां ओ जौखौ जोङो नोंथाङाबो बुंलांबाय माइब्रा जौ बिदैखौबो दैहाब बोनाय होननानै बुंब्ला आरो जौ जौखौ जों गोबां हाबायाव बाहायो नोंथां नङा होमबा जों दिनै बुंनानै जोङो खम समनि गेजेराव फोजोबनो हाया जौखौ बोरै बाहायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो जौआथ' जोंनि बाहायजाग्रा सानफ्रोमनिबो जोङो नङा होमबा नोंथां जों बेखौ जोंनि हाबा सारादु सावरि बादालि जानायफ्राव जोङो जौखौ बाहायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो सोरहाबा हाबा जादों बा सोरहाबा सारादु खुंदों नङा होमबा बेफोरबायदियाव जोङो जौ आबादखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
जोंनि जों सावरि बादालि जानायाव जोङो जौ आबादखौ जोंनो नांगौ नङा होमबा जोङो सोरबा मानसि थैदों रुंसारि जादों बेफोरावबो जोङो जौखौ बाहायनायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो सोरनिबा गथ' जोनोम जागोदान खुदिया बिदिनो मानसि रायनाय होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा बेफोरावबो गामिनि बोराय बुरै बा बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै बिदिनो ओ
उम
जौ कापसे बिदिनो बा सेरेब कापसे बिदिनो दौनानै जोङो रंजायो आरो आरो जोंहाथ' गोबां फोरबो दङ नङा होमबा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा फोरबोआ गोबां दङ नङा होमबा नोंथां जों दिनै फोरबो होननानै बुंनो थाङोबा बैसागो फोरबो मेन मागो फोरबो बेफोराव जोङो जोंनि जौखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
बे बेजों लोगोसे जोङो जौखौ जोङो बिदिनो मिथिं दावथिंजों फोरावबो जों एगजिबिसन श' खालामनायावबो जोङो दिन्थिनाय जायो नङा होमबा जेरै जोंनि कालसार श' खालामनायाव जोङो जोंनि जौ बाहायनायखौ जोङो दिन्थिनाय जायो आरो अब्ला जोङो गोबां बिथिङाव जोङो जौखौ बाहायो दिनै नोंथां आरो जों बर'फ्रा जौ बानायनानै गावनो लोङो नङा होमबा आरो बर'नि जौ बिदैयाबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा जायनि जोङो नोंथाङाबो खौ गोबां जायगायाव दिनै दिहुननानै फाननो हासिगोन मानोना जोङो जायो नों नोंथाङा जुदि भारत सरकारनिफ्राय जुदि नोंथाङा लाइसेन्स मोनोब्ला बा आसाम गभमेन्टनिफ्राय फुड सिकिउरिटि अफ इण्डिया नङा होमबा जायखौ बुङो बिनिफ्राय जुदि नों नोंथाङा लाइसेन्स मोनोबोला नोङो जौ बिदै जौफोरखौ जेनेखा फानो नोंथाङाबो जोंनि जौ बिदैखौ फाननो हागोन आरो जायखौ जोङो डिसि माबा होननानै बुङो वाइन होननानै बुङो नङा होमबा
जायखौ जोङो वाइन सप होननानै बुङो बेफोरनिबायदिनो जोंबो बर'फोराबो जोंनि जौ बिदिखौ बे फाननो हागोन आरो फालांगि मेट लेभेलसिम अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जौ खौ मोरैहाय खालामनानै लोंबावो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबाव
ओरैनोथ' जौ बिदै बेखौहाय आं खोन्थाखाबाय जौ बिदैखौ माबोरै बानायो बेबायदिनो जोंहा माइब्रानि जौ बिदैखौ एसे बेलेगै बा गुबुन रोखोमै बानायनाय जायो जेनेबा जौखौ माथानिखौ जेरैबायदि सङो बेखौबो सङो नाथाय बेवहाय माने एमावखौहाय थाइसे एबा खावसेल' होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बेखौहाय माने एसे गोबाव समसिम दोननानै बे जुमायखौहाय आरो बेनि सिङाव माने जोङो जानथाबो सोनानै लावथायजों हायखांनानै लोंनायबो नुनो मोनो आरोखि उम खोनायो सोरबा सोरबा बिदिनो द' दान से बोसोर गाहाम दोननानै लोङो बे बानायो बेबाय दि आरो बिनि उनावथ' नों माबायदि जौ लोङो होनोबा जों बेयावहाय आरो गोरान संनानै लोंनाय नुयो गोरानखौ मोननै रोखोमै सङो जोंनियावहाय मोनसेया पाइपजों बख'नाय पाइपजों गहोनाय आरो मोनसेया माने सिङावनो जौ ग सरग्राखौहाय आजावनानै संनाय बेबायदि जोंनियावहाय गोरान संनानै लोंनाय नु थां
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङाबो गोबां जौनि सोमोन्दै फोरमायनानै होलांबाय आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै ओ अब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बे खिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दे नोंथां गोजोनबाय दे नोंथांनिसिमबो औ औ दे